ओ खोनादों ना?
औ नोंथां औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
ओं ओरैनो दं।
औ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
जागोन दे सावरायनो हागोन।
औ जोङो जानायनि सायावनो सावरायनोसै होमबा जोंनि ओ जोंनि आदारफोर होनोबा जों मानसि माहारिया माखौ जानानै थांना थायो ओ बेफोरनि बागै नोंथाङा फंनैस बुंनो हागोन नामा
औ
औ बिदिब्ला नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होदो।
जानाय होनोब्लाथ' आदार होनोब्लाथ' जोंहा बिदिनो सानहर जों बेबायदिनो जानानै जोङो दा थांनानै दं आरो जेरै आबाद खालामोबासो जों जानाय आदारखौ मोनो नालाय जेरै दाथ' दैज्लांनि बोथोर जोंहा माइ गायनायनायनि बोथोर जेब्ला जोङो जोंनि सम बायदि जोङो। बिदि खेथि बािफोरखौ बा जानाय आदारफोरखौबो जों बुथुमनानै लायाब्ला बा जों मावनानै लायाब्ला जोङो जोंहा आदाराबो मा जाहैगोन उनाव मोनजानाय नङा बेनिखायनो जों दानि समावनो जों मा खालामो जानाय आदारफोरखौ जोङो। थाम थिम खालामो जोंहा जानाय आदार होनोब्लाथ' जोंहा जोंनि हारियाव बा जोङो सानफ्रोमबो बेदिनो ओंखाम बिदिनो जानाय आदारफोरखौ जानानै जों थांनानै दं नङासै
औ औ औ
औ जों जेब्ला ओंखाम मोनजानाय नङा जोंहा मा जाहैगोन देहायाबो लोरबां जागोन दा बिदिनो जों बोलो मोननाय नङा खामानि मावनो ओ जोंनि देहाया बिदिनो रानख्रेनानै जों मा जाहैगोन उनाव गावनि देहाखौनो जों नस्थ' खालामो बेनिखायनो जोङो जानो जानाय आदारा जोंनि देहानि थाखाय गोनांथि जानाय आदार थायोब्ला जोहा सक्ति थायो बा बोलोआ थायो होमब्ला नोंथां बे बेबायदिनो मा माखौ जानो मोजां मोनो जेरै ओंखामनि अनगा मा मा आदारखौ नोंथाङा जानो मोजां मोनो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन दे दसे सम
औ ओ ओ जोङो जानायनि जोङो बर' माहारियाथ' जोङो गामि ओनसोलाव थानायाथ' फ्रायानो ओंखामफोरखौनो जानानै थांनानै थायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ ओ टाउन सोहराव थानायफोरा खायफा खायफा बेफोरबायदिनो ओम जेरै सावमिन मम' बा रुथि फुरि बेफोरखौनो जानानै थांनानै थायो बुंनांगोन
उम
ओ जों खायफा खायफाया आरो थाउनाव थाउन ओनसोलाव थाबाबो बेफोरबायदिनो ओंखाम जानानैल' मोजां मोनो बेफोरबायदिनो बाहिरा बस्तु बा ओ बेफोरबायदिनो सावमिन मम'फोर जानानैबो गोथाव मोना जोङो गामि ओनसोलाव थानाय हिसाबै आङो ओंखामखौनो बांसिन गोथावसिन मोनो मानो होनोबा जोङो
ओ
जोंनि आखाइजोंनो जोङो आबाद मावनानै बे आबादनि फिथाइखौनो जोङो जाफिनो जेरै ओ माइ गायनानै बेफोरबायदिनो माइ हानानै जोङो ओ माइनानै बेफोरबायदि बिदिनो माइरंखौ जोङो ओंखाम संनानै जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बेफोरबायदिनो जानानै ओंखामखौनो जानानै गोथाव मोनो आरो जेरै जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि होनो बा ओ साम'जों सबाय अनलाजों दाउ ओ नारजि अमा बेफोरखौबो खोब गोथाव मोनो आरो नाफाम बाथोन गोबाङानो बेफोर ओंख्रिखौ बर'नि ओंख्रिखौ जोङो जानानै गोथाव मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
औ ओ आङो बेफोरबायदिनो चावमिन मम'खौ आङो बांद्राय गोथाव मोना बेफोरबायदिखौ बांद्राय जानाय जानाय जाया आरो जोङो गामि ओनसोलाव थायो जितु
उम
बेफोरखौनो ओंखाम बेफोरखौनो जानाय जायो
दिनै जानाय आदार होनब्लाथ' जोंहा बेदर दाउ बेखौथ' गोग्लैयो नङासो
औ औ
अब्ला नोंथांङा मा मा बेदरखौ जानानै मोजां मोनो आरो?
औ ओरैनोथ' जोंङो अमा बेदर होनोबा बयबो गोथाव मोनो नंङा होमबा नोंथां? खायफा खायफायाल'सो अमा बेदरखौ जाया सासे सानै? बेफोरबायदिनो आंबो अमाखौ गोथाव मोनो। आरो दाउफोरखौबो गोथाव गोथाव मोनो आरो
औ-
ब्रयलारखौबो आंङो गोथाव मोनो। नाखौ आंङो बांद्राय गोथाव मोना आरो
औ
ओ ना बेफोरबायदिनो बेदरखौ गोथाव मोनो गासिबखौबो। नाखौल' आंङो बांद्राय मोजां मोना आरो?
औ औ
नोंथांङा बुंनो हागोन नामा नोंथांङा मा जानानै मोजां मोनो? बेदरफोरनि मादाव
बेदरफोरनि मादावथ' आं ना अमायानो सबसेन मोजांसिन आरो ना। बेखौ जानानै आं मोजां मोनो। मानो होनब्ला बेयो गोथावसिनबो बेदर।
औ
जोंङो बेदरखौ जाबोनायखाय मानो होनबब्ला गोथाव मोनो आरो जेरै जहा बिदिनो सानफ्रामबोथ' ओंखामखौ जानायानो जाखायो। बेबोथ' ओंखामा जोंनि थाखाय माबा जाखाबाय जानांगौ बा गोथावसिन होननानै जों बुंजायो आरो दा। ए
औ जोंङो
अमा बेबायदिनो बा नोंथांमोननि बा बारियाव बेबायदिनो जानाय आदारफ्रा मा मा? दा दंङ आरो बारियाव बेनि सोमोन्दैबो बुंनो हागोन नोंथांङा मा मा जानाय आदारखौ नोंथांमोननियावा नोंथांमोननि न'खराव मावनाय जायो? आरो मानो मावो- उ
ओ जोंनाव मैगंनि आबाद होनोबा? दायोथ' दैज्लां बोथोर नालाय बेफोरबायदिनो थास'फोरबो थास' बा हाग्रानि थास' जेरै जोंङो हाग्रानि थास' होनोबा थास' बिबार थास' आथिं बेफोरखौ मोनजायो नंङा होमबा नोंथां।
औव मोनजायो।
औ बेफोर थास' आथिं बा थास' बिबार बेफोरखौ मोनजायो आरो बिनि अनगायैबो जोंङो भिन्दि आरो सबायबिमा खुमब्रा जोगोनार बेफोरखौ गायदों। दायोथ' जोंङो दैज्लां बोथोराव होनोब्ला दै थानायजों बांद्राय मोजां जानो नागिरा मैगंफोरनिया? आबाद मावोबाबो
उम
बारि बारिफोराव खनलिफोर हा थायोबा बेफोरावनो जोंङो मावनानै जायो जेरै मैथा बांगाल मैथा गोखैय बेफोरखौथ' जोंङो खोबानो नाफोरजों जानानै ना बा खांख्राइफोरजों जानानै खोब गोथाव मोनो। नंङा होनोमबा नोंथां।
औ औ
औ बेफोरखौ जोङो बेफोर आबादखौ मावो आरो जेरै गामि ओनसोलाव थानानै बेफोर आबाद खौ मावाबाथ' जोङो मोनजाया नङा ओमबा नोंथां
औ
औ बिनिखायनो बेफोर आबादखौ जोङो एसे मावो आरो आरो माइनि आबादखौ बांसिनानो मावनाय जायो
उम अब्ला नोंथां जोङो मा आदार खौ जायोब्ला जोंनि देहायाव बेबायदिनो बोलो मोनो गाव-गाव बे आदारखौ जायोब्ला जोङो बिदिनो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिगौ ना मिथियोब्ला
फंनैसो बुंहरनो हागोन आरो दे जोंनि देहाखौ थागद लाखि जेनेबा जों मा आदारखौ जानानै जोंनि देहायाव लानांगौ इनि सोमोन्दै
आङो मिथिनाय बायदिबा ओ ओंखामखौनो जानानै जोङो बोलो मोनो आरो थागद जायो नङा ओमबा जेरै जोङो ओ बेफोरबायदिनो ओंखाम जायाबा जोङो दुरबल जाबा जेबो खामानिखौनो मावनो हाया आं बिनिखायनो ओंखामखौल' जानानै थागद बा बेफोरबायदि गोग्गो जानायखौ आं नुयो आरो जेरै सावमिन मम'फोर जायोबा खायफा खायफाना बेरामबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनोबा थावफोरजों एवो बा बेलेग एसे मस्ला मस्लि होनानै एवो नङा ओमबा नोंथां
उम
सावमिनफोरा बेनिखायनो
उम
आङो बेफोरखौ जायालासिनो ओंखामखौ जाबानो एसे ओ मोजांसिन बायदि मोनो आरो जेरै जोङो थालेरफोरबो जानो हायो थालेर जाबाबो जोंनि देहायाव एसे सक्ति फैयो बा एसे थागद जायो
उम
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो मैगंफोरनि मा मा मैगंफोरनि आबाद मावनाय जायो दायो दैज्लां बोथोराव
जेरै बिदिनो जिंखा बहल बिदिनो खुमब्रा बिदिनो सबाइनि बिमा आरो बिदिनो रोखोम रोखोमनि आबादफोर दं आरो जोंनि न'वाव बिदिनो गायनाय जायो आरो जों बेफोरखौ गायनानै बेबायदिनो मुलाम्फा मोननायखौ मोननो थाखाय गायनाय जायो आरो बेनोसै
औ औ
उम
आरो जों बिदिनो फिथाइ सामथाइनि बि यावबो जोङो फिथाइ सामथाय जायोब्ला जोंनि देहायाव बिदिनो बोलो मोननाय बा भिटामिन मोननायखौ जों मोननो थाङो बेनिखायनो जोंनि थाखाय बिदिनो सफारि आफेल आंगुर जायोब्ला जोंनि देहाफ्रा मा जायो थागद जायो नङासै
औ औ नंगौ थारैनो
उम उम अब्ला दे नों नोंथाङा मा फिथाइखौबा मा बिदिनो मैगंफोरबो जानायखौ नोंथाङा मोजां मोनो
आङो फिथाइ सामथाइनि बुङोबा बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोराव थ' जोंहा थाइजौफोर मोननो थाङो बेफोरखौनो आङो जानानै मोजां मोनो जेरै बर'नि रैमालि बेफोरखौ आङो जानानै गोथाव मोनो आरो लिसु बा लिथुखु खौ आङो गोखै बुस्थुखौहाय एसे जानानै मोजां मोनो आरो नोंथां
औ औ
नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ
औ नोंथांजों जानायनि सायाव सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों उनावहाय मोजां मोजां मोनसे आयदा लानानै सावरायफिननो मोनफिनगोनखौ आसा खालामो नोंथां
औ जागोन दे नोंथां दसेनि उनाव दे
औ